हेलौ खोनादोंना नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां औ ओ गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन बिलाइसि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंबो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय
औ ओ ओमफ्राय नोंथांजों आं फन हरनायानो जाहैबाय जे नोंथांजों आं माखासे जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आरो थां सावराय जागोनना अब्ला नोंथाङा जे जोंनि बर'नि दोरोङारि जायखिजाया मोनसे ओंख्रिनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोब्ला जोङो गोदो गोदो गोदाय आबै आबौमोना ओ जाय जाय ओंख्रिफोरखौ जाबोबाय दङ बेफोरखौनो जोङो दो दोरोङारि ओंख्रि होनना बुंङो जेरै जोङो‌ ओ लाफा ओंख्रि लाइ ओंख्रि बेनिफ्राय अनला खारै बिदिनो नारजि ओंख्रि बिदिनो गोबां दोङो जोङो बिदिन्थि हिसाबै आङो नोंथांनो मोनसे ओंख्रिनि सोमोन्दै आङो फोरमायनो सानदों बेनो जाहैबाय अनला ओंख्रि अनला ओंख्रि जोङो ओ माबोरै सङो एबा माबोरै जायो बेनि सोमोन्दै नोंथां रोखायै रोखा फोरमायलांसै ओ अनला ओंख्रिखौ गिबि सं संनो थाखाय जोङो ओ ओ माइरं माइरंनिफ्राय एबा माइरंखौ देनानै जों संनाय जायो बेखौ संनो थाखाय जोबोर गोरलै ओ बे ओंख्रिखौ गोबां गोबां सुबुंफ्रानो गोबां रोखोमै संनानै जायो जेरै ओ अनलाजों दाउजों अनलाजोंबो सं सबायजोंबो जाबावो सोरबा सोरबा अनलाजों लाइजों फाख्रिबो संनानै जायो आरो सोरबा सोरबा अनलाजों दाउजोंबो जायो सोरबा अनलाजों आरो औवानि फेंखाजोंबो जायो जेरै औवा फेंखा होनना बुङो बेखौ बेजोंबो जायो आरो सोरबा सोरबा ओ अनलाजों ओ मुलानि गोरानजोंबो जायो एबा मुला खुथि होनना बुङो बेखौ बेजोंबो जा जायो आरो बेफोर ओंख्रिफोरखौ गोबां रोखोमै संनानै जायो थिग बेबायदिनो आङो आंबो जोबोद गोथाव मोननाय ओ संनानै जानाय ओं नि गेजेराव बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनो थांसै ओ अनलाजों दाउ अनलासो दाउखौ बोरै सङो एबा बोरै बोरै संनानै जायो बेनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनोसै अनलाजों दाउजों संनो थाखाय गिबियावनो जोङो माइरंखौ ला एसे लानानै नांगौ जखानि लाबाय लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ दसे सम दैयाव सोमना दोनगोन आरो सोमना दोननानै दसे उनाव बेखौ सुगोन सुनानै दैखौ सर'नाय बायदिनो
सोरबा बिदिनो सुखांना दोननानै दोननाय जायो दसे सम बेनि उनाव जोङो बे माइरं खौ ओ गुन्दै एबा देग्लिनानै देग्लिनो थाखाय जोङो बेखौ ओ मा होनो उवाल एबा दिंखिनि जोहैबो जोङो खामो नाथाय दानि गोदान मुगायाव जोङो नुनो मोनो बिरोंदामिन जौगनाय लोगो लोगोनो नाखौ बोफोरजों दिंखिफोरखौलाय नुनो मोनो न'खर न'खर नुनो मोनिलाय बेखौ जोङो ग्रेन डार मिसिं एबा मिक्सार मिसिंआवबो जोङो देनायखौ नुनो मोनो आरोा एबा नुनो थांसै। बेबायदिनो देना लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मादो जागोन बेखौ जोङो गावबा गाव सायख'नांगोन जेरै अनल दाउजों जायोबा दाउजों एबा ओ मा होनो ब्रयलारजों जायोबा बयला सोरबा सोरबा अमाजोंबो जाबावो। आरो सोरबा
बेबायदिनो औवा मेवाइजोंबो जायो थिग बेबायदिनो दाउजों जानोबा दाउखौ गिबियावनो जोङो बु थारना लानांगोन दाउखौ गिबियावनो जोङो बुथारनानै दै गुदुंआव सोमनानै बेनि गांखौ फुजुमा लानांगोन फुजोबनायनि फुज गां फुजोबखांनायनि उनाव दसे एसे ओ दाउखौ खावथानांगोन जाहाथे बेयाव मेजेम ओंखारजासे एसे मेजेम ओंखारनाय बायदि आरो मानो होनबा बेफोर ओंखारबासो मा दाउआ एसे थेज जायो आरो मेजेम ओंखारबासो थिग बेबायदिनो जोङो बेखौ खावनानै बे लाबाय ओमफाय गोदानानै लाबाय गोदान लानानै सुनानै साखोन सिखोन जोङो जेरै दाउ खौ एवना लांगोन जेरै जोङो सेरनांगोन आरो जेरै सामब्राम सामब्राम हाबाय बेबायदिनो ओ मा होनो बेखौ गरम मस्ला होबाय बेबायदिनो सामब्राम ओ सामब्राम गुफुर बानलुफोर देनानै जो मोजाङै एवखाना लाबाय। एव थनानै मोजां फ्राम फ्रामयाव एव- एवफ्रामना लाखांनायनि उनाव जोङो अनलाखौ दैयाव ग्लब ग्लब गोदौनाय दैयाव जोङो होबाय होनानै ओ फि फि नांगौ आरो जाहाथे मा बे लाथा जानाङा। फ्रि फ्रि होबाय होनानै जोङो जा एसे लाथा लाथा जायो बेखौ लाथाखौ जोङो सेफिनो थाखाय जोङो सागंनो साननो गोनां जायो मानोना अनलाया खौ मोसायोब्ला बे लाथाफोरा बायो बायनानै मोजां जायो आरो लाथा लाथा थाया थिग बेबायदिनो गोदौ साग-साखागखौ साखांनानै जेब्ला गोदौबाय थायो बे समावनो बै एवफ्रां लानाय दाउ बेदरखौ होनानै सं ओ दसे गोबाव सम गोदौबाय थानांगौ हबासो जाहाथे बे मा होने दाउनि रहसफोरा ओंखारो। एबा बिदैफोरा मोजाङै मेजेमफोरा ओंखारो बेनि थाखायनो गोदो गोदसे सम गोदौ बदौ हखांनायनि उनाव ओ जोङो दाउखौ जानो हायो आरो जानाय अनला खारिया मोनो मोननानै बा जोओ बेखौ जों जानाय महराव जोङो मोननो हायो। थिग बेबायदिनो अलाखौ सो जानाय जायो आरो आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ
अनलाजों आरो औवा मेवजों जानोबाबो थिग बेदिनो अनलाखौ जोङो अनखौ अन गुन्दै जों दे होबाय होनाय उनाव जोङो बे गोजौबाय थानायाव अनलाखौ जों फ्रि फ्रि होबाय हो माने जोङो बेबायदिनो साग'नो साबाय सानानै बेयावबो खारदैखौ होयो आर'। होनानै ओ औवा होनो- होबासो अनला खारै जायो नालाय बेनिफ्राय जोङो मा वा मेवाखौ माबायदि हायो औवा मेवखौ माबायदि हायो होनना बुंबा जोङो बेखौ औवा बारियाव वा फेखाखौ जों दानना लाना फैनांगोन। बे दानना फैनायखौ जोङो ला फैना सुबाय सु खौ बिगुर जिबाय बिुनानै मोजां सुबाय सुखांनायनि उ- उन- उनाव आरो ओ बेबायदिनो जोङो जेब्ला औवा मेवखौ हायो बेहाय मा होनो ओ थोरसि एबा गामलु लाफा खानसिफोराव लानानै ओ मा होनो बेयाव खारदै एसे होनांगोन जाहाथे मानो बे औवा मेवआ माने बारनांबा एसे गोरा जायो होननाय जोंनियाव फोथायनाय दङ आर' बेखायनो जों खारदै एसे होननानै हानांगौ आरो गोबा गोबा गोबा हानानै जोङो जेब्ला हाखङो जोङो बेखौ ओ मा होनो दै- दै गोदौ बसायनायाव हो- होनो हायो आरो होनो बायो है अनला खारो अनला होानाय उन गोदोबबाय थ जोङो बेखौ हो होबा होनानै गोदौ होबाय थाबानो जेब्ला रुयो अब्लानो अनला खारिया जायो आरो बेनि उनाव बेबायदि सङो आरो दा नोंथाङा आंनाव अनला खारिनि गुबुन दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना?
अब्ला आं नोंथांनो जे जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि ओंख्रिनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों बे ओंख्रियानो जाहैबाय नोंथां जोंनि नारजि नारजि ओंख्रि बेनि सोमोन्दै नोंथांनि फोरमायनो सानदों बे नारजि ओंख्रिखौ जोङो माबोरै मोननो हायो होनोब बा जोङो गिबियावनो नारजिखौ फाथो आबादनिफ्राय जों मोननो हायो आरोना नोंथां फाथोखौ जोङो मा आबाद मावनानैहाय बेनि जे बिलाइ फाथोनि बिलाइ फाथोनि बिलाइखौ खानानै बा फाथो दंफांखौ दानफायनानै जोङो फोराननाय जायो फोरानोब्ला मा जायो बे बिलाइआ हारसिंनो सिरिनानैहाय सिरिलाङो आरोना बे सिरिनायखौ जोङो प्लास्टिकफोरावहाय जमा खालामनानै लाखिनानै दोन्नानै बेखौ मोजाङै ख्राम ख्राम रानजासे फोराननांगौ जेब्ला बेयो मोजां रानो अब्लाथाय बेखौ मा जोङो थफ्ला जुनानैहाय ओ बस्थाबा जोङो पास्टि थफ्ला जुनानै ओ जे बनजों ओंखाम संग्रा इसिं इसिंनि उखुम मोदायावहाय जोङो बेखौ ओ आलायनानै दोननांगौ जाहाथे बेयाव जोंनि बे उम ओंखाम संनायनि थुङाफोरा नांनानै बे नारजिया मोजाङै गोरानै थायो आरो लोगोसे बेहाय एम्फौफोरा जानो हायाबा एम्फौ नाङा आरो ना सेवनानै थाङा बेनि थाखाय जोङो बिदि खालामनाय जायो जेब्ला जों नारजिखौ जानो नागिरो अब्ला जोङो मा खालामो बे थफ्लाखौ हाननानैहाय जोङो गिबियावनो नारजिखौ दैयाव सोमनानै लाग्रोनाय जायो आरो ना नोंथां दैयाव सोमना लाखांनायनि उनाव औ जोङो मा खालामो जेब्ला नारजिया गुरै जायो जों नारजिखौ मानि थाखाय सोमो होनोब्ला नारजिया जोंना गोरान नालाय बेखौ आखाइजों सि फिनलाबायबानो बियो हारसिंनो बायख्रुब लाङो आरो बेनि थाखाय जोङो दैया सोमनानै बेखौ गुरै खालामनानै लाग्रोयो। उम बेनि उनाव दैयाव गुरै जाखांनायनि उनावहाय जोङो बे नारजिनि माखासे देन था थाराफोरखौ गारनाय जायो आरो जाहाथे बेखौ जानायाव ओ देन्थाफोरखौ जानो मोनजाया माने इसे लेथ्रा मोनजायो जानायाव बेखौ खस्थ' जायो जेंगाब गाब जायो नालाय बेनिखायनो बेखौ जों बासिना गारो बासिना गारखांनायनि उनावहाय जोंहा मा खालामो बे नारजि खौहाय उम मोजाङै दैजों खन-खनले खनले माने मोजां जाजासिम जेन बिनि हाया खारो बिनि मैलाफोरा खारो बेखौ जोङो ओ खनले खनले सुबाय थानांगौ बिनि मैलाफोरा खारजासिम ओमफाय जुदि मैलाफोरा खारबाय अब्ला नोंथाङा बेखौ सुनाया जाबाय अब्ला सु नाय जाखांनायनि उनावहाय नोंथाङा मा खालामनांगोन बेखौ नों माजों जानो बेखौ नोंथाङा गिबियावनो सानना लाग्रोनाया मोजां जुदि जोङो बांसि बांसिनानो ओ बे नारजि ओंख्रिखौ माजों जायो होनोब्ला जोङो ओ अमा बेदरजों बांसिनै जानाय जायो मानो होनबा अमा बेदरजों बेनि थावनाया गोथावसिन। जायो आरोना नोंथां अ